दों
औ नोंथांजों आङो अ एसे नोंथाङा सम होयोब्ला ओ जोङो दैजलां बोथोराव मा मा आबाद जायो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमाय ना हागोन नामा नोंथां एसे सम दंब्ला
ह नोंथां बोथोर आ माव अब्लाथ' आंनि गामियाव बा आंनि ओनसोलाव आङो बांसिनखौनो माइ आबाद खालामनायखौ आो ननो मोनो आरोखि
औ औ नोंगौ नोंथां
औ बे दैज्लां बोथोरावहाय ओ अखाबो हानाय जायो नालाय बेनिखाय दैनिबो बारा एसेबां उसुबिदा जाया बेनिखाय दैज्लां बोथोराव बांसिनखौनो गामियावहाय आङो माइ आबादखौ खालामनाय नुयो ओ मेसें बोथोरावबो आङो खायफाखौ माइ आबाद खालामनाय नुयो नाथाय मेसें बोथोरावहा बांसिनखौनो आङो आबाद खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो मानोना ओ जोङो माइ आबाद खालामनो थाखाय जोंनो दै नांगौ जायो नाथाय मेन से मेसें बोथोराव माखासे दैनि उसुबिदा जायो आरो औ बिनि नाथाय खायफाफोरा जायफोराबो आबाद खालामो बिथांमोनखौ आङो मेसिननि मददजों दै दिरुननानै आबाद खालामनायखौ खौ नुनो मोनो नाथाय बांसिन आबादारिफोरखौनो बे दैज्लां बोथोरावहाय आङो माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो आरो औ दाय दायोबो दाथ' दैज्लां बोथोर थ' नङा होनबा औ दायोबो बिदि गोबां आबाद खालामनायखौ आं नुनो मोनदों सोर सोरनाबा बिदि ओ माइ गायखांबाय सोरनाबा गायगासिनो आरो सोरनाबा गायनो थाखाय गावनि दुब्लिफोरखौ ओ थियारि खालाम खालामगासिनो आं बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ माइ आबादखौ बोरै खालामो होनोब्ला ना थाय ओ गिबियावनो आङो नुनो मोनो खि जोंनि आबादारिफोरखौ खोथिया फोरखौ मोजाङै ओ खोथियाफोरखौ रेडि थियारि खालामनायखौ आङो नुनो मोनग्रोयो आरो माइ आबाद गायनो थाखाय औ गिबियावनो बिथांमोना खोथियाफोरखौ फोनानै लाग्रोयो बिनि उनाव जेब्ला खोथिया माइ ओ गायजानाय बायदि जायो अ ब्ला बिथांमोना खोथियाखौ फुयो माखासे हाजिराफोर होनानै बा गावनि न'नि ओ बिगोमाफोरा जमा जाना नानै खोथिया फुनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिनि उनावहाय जेब्ला खोथिया रे थियारि जा गोन गायनो थाखाय अब्ला माखासे रुवानिफो ओ हाजिरा लिंनानैहाय माइखौ गायनायखौ आङो नुनो मोनो आरो माइ गायनायनि सिगांनो गोबां आबादारि फोरखौ गावनि ओ दुब्लिफोरखौ ओ ट्रेक्टर बा मोसौ हालिफोरजोंहाय हाल एवनायफोरखौ आङो नुब रोनाय नुग्रोयो आथिखालावथ' गोबाङानो बिदि मोसौफोरखौ बाहायला। गोबांङानो ट्रेक्टरफोरखौ बाहायोसै मानो होनबा ट्रेक्टर जों स समनिबो गोबां रैखा जायो आरो ओ ट्रेक्टरजों गोबां थाबैनो बिदि दुब्लिफोरखौ हालेवखांनायखौ नुनो मोनो। ओ गोदो गोदायथ' औ गोदो गोदायथ' गोबां सुबुंखौनो आबादारिफोरखौ मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनो मोन नाथाय ओ आथिखालावहाय मोसौ हाल एव मोसौजों हालेवनायखौ बारा एसेबां नुनो थांला आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बिदिनो आबादारिफोरा गावनि दुब्लिफोरखौ बि दिनो ट्रेक्टर एबा मोसौ जों हालनानै हाय रेदि खालामनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय माइफोरखौ रुवानि लिंनानै माइफोरखौ गायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो औ बेनि उनावहाय जेब्ला माइ गायखांगोन अब्ला बिदिनो माखासे मास फोर थानायनि उनावहाय जेब्ला माइया मोनो अब्ला बे माइखौ खौ ओ बुथुमनो बुथुमनो हमो आरो औ।
औ औ नंगौ नों
औ माइआ मोनखांनायनि उनावहाय बे माइखौ ओ आबादारिफोरा हानानै बे माइखौ ओ ना ट्रेक्टरफोरजों नानायनि गेजेरजों गावनि बाख्रिफोराव सोनाय फोर खौ नुनो मोनो थिग बिदिनो ओ बे औ बे माइनिफ्राय माइरं जायो नालाय बिनिखाय बे माइखौनो बोसोरसेनि थाखाय बे बाख्रिफोराव सोना दोननानै आरो बेखौनो जोङो थांना थानायाव जोंनि आबादारिफोरखौ एबा जों बयबो थांना थानायनि थाखाय बे माइ माइरंफोरखौ जोङो ओ बे माइनिफ्रायनो जान नायखौ जों नुनो मोनो आरो माइनिफ्रायनो दिरुननानै ओ जा औ बे माइरंफोरखौ थांना थानायावहाय जानो थाखाय जोङो दिहुननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथाङाबो नोंथांनि ओ साखाथियाव बा नोंथांमोननि गामि ओनसोलावहाय बेबायदि आबाद खालामनायखौ नोंथाङाबो माबोरै खालामो बेखौ एसे फोरमाय जागोन।
औ हागोन नोंथां जा नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बाय दि जोंनि ओनसोलावबो गुबै माइ आबादखौनो बांसिनखौनो जोङो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां। ओ जेरै जों माइआ औ माइ आबादखौ गावनो गायनो थाखाय नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बायदि जोंनियावबो दै ज्लां बोथोराव बांसिन अखा मोनो नालाय बिनिखायनो जों दैज्लां बोथोराव औ बांसिन नैनो जोङो माइ आबादखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै जोङो माइ औ माइआ बाद अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि मैगं थाइगं बेफोरखौ गायनाय खौ जों नुनो मोनो जेरै लेस्रा आ पटल बेफोरखौ नुयो आरो जेरै आ आ फान फानेलाव बेफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै आ दैज्लांनि मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो आ आबादारिफोरा खेथि खालामो आरो नोंथां। जेरै माइजों लोगोसे औ जेरै जों गुबैयै माइ आबाद खौनो बांसिन गायो नालाय बेनिखायनो नोंथाङा बुंनाय बायदि दैज्लांबा जों जोंनि दुब्लिफोराव फोथारफोराव दै थायो नालाय बेनिखायनो जोङो दैज्लांआव गुबै आबादखौ खौनो आ माइखौ गायनाय जायो आरो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो माइखौ गायनोब्ला गिबियावनो जोङो खोथिया या नांग्रोगोन बे खोथियाखौ जोङो सोमना दोनग्रोनांगोन जाहाथे बियो गाजा अरो फाथोनि बस्थायाव प्लास्टिकनि बस्थायावथ' दै हाबनाय नङा नालाय बेनिखायनो बेखौ फाथोनि थायाव सोना दोननानै जोङो ओ सानथाम ओ साननैनि उनाव जोङो बेखौ बोरियाव दोखां बोखांना दोन नो बिनि उनाव जोङो बेखौ आराम से लामसोरोनै जेरै थालिर बिलाइ ओ आरो थास' बिलाइफोरजों जोङो खोबनानै ना दोननाय जायो जाहाथे बेयो मोजाङै गाजा हरो आरो नोंथां दै सर'यो औ। बिनि उनाव जोङो दुब्लि फोथारखौ ओ फोथाराव बेखौ फो फोनो थाखाय जोङो गिबियाव नो खारायग्रोना लानांगोन बिनि उनाव सामार होखांनायनि उनाव मैजों आरामसे ओ मै होना स मान जायो जाहाथे हला हलि थाया मोजाङै दै थाना समान जायो बेखौ जोङो ओ गायनाय जायो आरो नोंथां ओ फोनाय जायो औ। जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि आवगायसो जो गिबियाव थेक्टरजों ओ टेक्टरजों हाले ओ टेक क्टरजों हालेवामोन बांसिनखौनो जों मोसौजोंसो हालेवनायखौ नुयोमोन जेरै मोसौजों हालेवनो थाखाय जोंनो नांगौमोन नांगोल जं गाल जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोंनो मोसौजों हालेवबा गोबां सम नांगौमोन नोंथाङा होननाय बायदि आरो दानि जुगावथ' नि ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय बियो सानसेयावनो ओ जि बिगा गाहाम जोंनिया एवनो हायो आरो गोदो मोसौआ एसेबां एवनो हायामोन आरो नोंथां ओ बिनिखायनो जोङो टेक टक्टरजों एवनाय जायो आरो बेयावनो गासिबो थाखाजोबो ना लाय गासैबो रोखोमनिनो मै होनायफोराबो ओ टेक्टरजोंनो जेरै आलि दाननायाबो ओंखारबाय माइ गायनायाबो ओंखारबाय नालाय नोंथां जो बांसिना टेक्टरखौनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। औ जेरै जोङो खोथियाखौ फोनायनि उनाव बियो जि साननि उनाव एसे जौस्लुंस्लुं जागोन बिनि उनाव बियो थामजि साननि उनाव राहैनानै बेखौ गाहैनाय जायो आरो दुब्लियाव जेरै आवगायसो बुंला थांनाय बायदि दुब्लिखौ जोङो गिबियावनो खारायग्रोना लानांगोन बिनि उनाव जोङो ओ मै सै होनानै बेयाव गसासे गसासे आखाइजों गायनाय जायो आरो नोंथां। आरो औ माइ गसा फोर मोजां जानायनि थाखाय जों बेयाव इउरिया हासार पटास हासार बेफोरखौ जोङो बाहाय नुनो मोनो आरो जाहाते ओ औ जाहा ते बे माइ आबादा मोजां जायो आरो बेयाव गसा बारायनो हाथों होननानै जोङो ओ रासायारि हासारखौ दानि जुगाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां गोदोनि बायदि खि हासार खानस्रि हासार ओ बेफोरखौ बाहायनायखौ जों एसे खम बिबांनि नुनो मोनो आरो नोंथां दानियाथ' रासायनारि हासारखौ गोबांखोनो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै माइआ एम्फौ दाजाथों होननानै जोङो गोबां रासायनारि हासार बाहायो आरो नोंथां खानस्रि हासार गोबोरखि हासार बेखौ एसे खम बाहायो बेनिखायनो जोंनि देहायाव बेमार आजार मोनोब्ला जों बेखौ हानानै बेखौबो जोङो मिसिंगा मिसिंजोंनो जोङो नानायखौ जेरै नुनो मोनो आरो जेरै जिगाबा आलदा ओ माइ आ आ आलदा गबोयो आरो बिनि उनाव जोङो ओ बै जिगाबफोरखौ जेरै जोङो माइ आबाद मोननाय जिगाबखौ जोङो मोसौ जानायाव बाहायो बिनिफ्रायबो जोङो गोबां ओ बाह हायनो हायो आरो जेरै मैखुम बेर होनायावबो जोङो ओ बेफोरखौ सोनानै बाहायनो हा जिगाबखौ आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनस सोलावबो ओ बिदिनो माइ आबादखौ गोबां गायो जानांगौ नोंथां
औ जोंनि आंनि ओनसोलावबो बिदिनो बे माइ आबादखौ गोबां बिदि गायनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो ओ आरो बेजोंनो लोगोसे बे माइ आबाद खालामनाय जोंनो जोंनि बर'नि बर'फोर आबादारि फोरखौ आङो गावनि जिउ खुंबोनाय फोरखौ आङो नुनो मोनो आरो बे माइ आबादनि गेजेरजोंनो ओ गावनि न'खरफोरखौ सालायनायखौ आरो गावनि जिउखौ ओ दैदेनलांनायखौ आरो गावनि गथ' गथाइफोर फोरोंनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो गोबां बिदि आंनि ओनसोलावहाय बिदि आबादारि खौ आङो नुनो मोनो जे मेसें बोथोरावबो लो आरो दैज्लां बोथोरावबो आबाद मावनाय नि गेजेरजोंनो बिदि बायदिसिना गोरान खेथिफोरबो खालामनायनि गेजेरजों जुखाम आबाद आरो बिदिनो बायदिसिना मैगं -थाइगंनि आबादफोर खालामनायनि गेजेरजोंनो गावनि जिउखौ खुंलांनायफोरखौ गावनि न'खर दालांनायफोरखौ आङो नुनो मोनो ओ बेनिखाय आंबो बेख खौनो बुंनो सानोखि बेफोर आबाद खालामनायनि गेजेरजोंबो जोंह हा मुलाम्फा जायो होननानै आङो सानो आरोखि मानो होनोब्ला जोङो आबाद खालामा ला फानो जों ओरैनो न'आव थाबाय थायोब्ला जोंहा ओ जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो लोगोसे जोंनो ओ जोंनि न'ख ख'र दैदेलांनायाव जोंहा गोबां बिदि थाखा फैसानि नांगौबो जानोफो जानानै फै गोन आरो जोङो खामानि मावाब्ला जोङो जोंनि न'खर दैदेनलांनायावहाय जोंहा गोब्राब जागोन होननानै आं सानो आरो बिनिखायनो जोङो गुब खामानि फोर मावाब्ला जोङो आबादफोर खा मावनायावनो आबाद खालामनायफोरावनो जोङो मावखुबनांगौ आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो न'खरबो दैदेनलांनो हागोन आरो जोंहा माखासे मुलाम फाफोरबो जागोन
औ औ औ नंगौ नोंथां नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि दैज्लां ओ बोथोरनि सायाव सावरायनाया ओ एसेनिसै नामा नोंथां टाइमाबो जा जानानै फैबाय जोंना
औ नंगौ नैथां नोंथां थारैनो नोंजों रायज्लायनानै नों फ्राय बिदि माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै आङो जोबोद
औ गोजोनबाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ